अ नोंथां नोंथाङा मा खालामगासिनो दं दा?
दा आङो जिरायना दं।
औ जों दा जानाय लोंनायनि सायाव रायज्लायनोसै आरोना?
औ।
जानाय लोंनायनिब्लाथ' जों जिखि जाया जानायखौ बेखौनो बुङो मेथाइयानो जा थान्दा लोंनायानो जा ओंखाम जानायानो जा। मैगं थाइगं संना जानाय बेफोरखौनो बुङो आरो दा।
औ।
सानफ्रोमबोनि जानाय आरोना।
आमफ्रामबोनि जानाय जोंथ ओंखाम फोर जानो थाखाय जोंनो ओंख्रि नांफाखागौ नङाबा? जों ओंख्रिखौथ' बायदि रोखोमनि गोबां मैगं थाइगं मोनो दा जों आरो बेदर बेदर जानो गोथाव मोनखायो बयबो। आरो जोंनि बर'नि ट्रेडिं स्नेल हाखुदाखु जोंनो अमा बेदर होखा। ओंख्रिया नारजि अमा सबाइ सामु। अनला दाउ बिफोरनो आरो।
औ।
जानानै बयबो गोथाव मोनजाखायो बेदरफोरखौथ'। औ आरो ओ जोंनि बर'फ्रा नाफाम बानायो आरो। नाफामफोरखौ बिदिनो दैनि दैमानिफ्राय नाफोरखौ मोनोब्लाथाय जों देयो आरो था सजो देयो थास' गोसोम होबाथाय मोजांसिन जायो नामा होनै खोनादों आंबो मोजाङै मिथिया आरो आं देफेराखै थास'गोसोमजों।
नोंथाङा देफेराखै आरो?
ओहो देफेराखै आं नोंजों बिदिनो दैेखांनानै सोरबा औवानि हासुङाव सोयो आरो सोरबा बायदिया थेमाफ्रावबो सोनानै जोङो ज आरो
नोंथाङा उम अनला खारै बेफोर ओंख्रिखौ संनो रोङो नामा सबायाइजों सामजों
संनोथ' आङो रोंफेरा संफेरा आरो बेफोरखौ थेवबो आरो प्रसेसफोरखौ मिथिगौ आरो बोरै
औ औ नोंथाङा एसे खोन्थानो हागोन नामा अनला खारैखौ माजों माबायदि सङो
औ अनला खारैखौथ' जों औ अनलाखौ आरो जों बेदरजों बांसिन गोथाव मोनो नालाय ओमफ्राय मुला जोंबो जायो जोंनिया मुला गोरान जोंबो जायो गोथाव थाजोंबो आरो मालाबा आलुजोंबो जायो बिदिनो आरो दा जों बेदर बा जों बेदर बेखौ गिबियावनो एवनानै लाग्रोयो आरो पियास थाव होनानै एवनानै रं संख्रिखौथ' होखायो ओमफ्राय आरो अनला संनो थाखाय जोंनो माइरं नांगौ होमबा माइरंखौसो जोङो सुनानै बेनि दैखौ रानो होननानै जों ग्रेन्दाराव बा खायसे उवालाव देयो आरो बेनिफ्राय देखांनानै जों बिदिनो दै जोङो अनलानि थाखाय ग्लब ग्लब फुदुंनानै दोनखाबाय आरो गुदुंनो दैयाव औ नङा आरो बेदरखौबो बेदरावबो दैखौ होयो माने बेदराव दैखौ होनानै जों बि दैखौ गुदुं खालामो आरो प्रसेस खाथि बेलेग बेलेग संङो आरो जोंना बेदराव होखानानै दैखौ आरो गुदुं फुदुंनानै अनलाखौ बेयाव आरो होना होयो आरो अनला गुन्दैखौ दैया गुदुं जाबाथाय गोदौबाथाय औ ओम आरो खारै होनानै होयो बिदिनो आरो एरबाय थानांगौ आरो नङाबा गथाखायोना ओमफ्राय अनला ओमफ्राय बिदिनो गोदौ होबाय आरो दसे मोनजासिम होमबाथ' मोनबायानो
नोंथाङा दा साम'फोर जानो गोथाव मोनो नामा
साम'थ' गोथाव मोनो ओमफफ्राय गोबबां गोबाव जाबाय मोनजाया
औ साम'आथ' गोलावबो दं गुसुंबो दं आरोखि आरो सामुलादायबो दं
उम आं बांसिन सामु लादाय जानो मोजां मोनो आरोना
सामु लादाय जोंनि बे सामु लादैखौनो मोननो थाङा दानिया
औ
उम गोदोसो जासोगारोमोन गोथाव मोनजायो मोनजानाया मैथाफोरजों एवनानै
औ मैथाजों मैथाजों जाबा गोथाव मोनो बांसिनानो
मेथाइफोराथ' जों जाखायो होननो बांसिन नाथाय मेथाइफोरखौ हालिया आरो जानो
फिथा नोंथाङा फिथा सावनो रोंगौ नामा
फिथाखौ आं सावनोथ' रोंगौ ए आथि दा एन्थाब फिथा बेफोरखौ रोंगौ आरो लावदुंमफोरखौ रोङा आरो
औव लावदुम आबो बांद्राय गोब्राब नङा खोमा ना। औव
बो सावफेराखै नालाय रोंनो नागिरा आरो
औ आंबो सावफेराखै। उम
जोंना आसि फिथाइयाथ' आरो थावआव होबानो जायो नालाय नानानै उनखौ
औव
आरो एन्थाबाबो बिदिनो गुन्दैखौ अर माबा साराय गुदुंव बा थावाफोराव होनानै बिदिनो सिबिं बा नालेंखलफोरखौ होनानै होबानो जायो आरो। औं दाथ' आरो जोंना गरम बोथोर नालाय थान्दायाथ' लोमजाखाबाय थायो। गरमाव। दैफोर गांग्रोनांगोन थान्दाफोर मोजां मोन ज
उ उम नोंथाङा मा जानो मोजां मोनो।
आंबो ओंख्रिफोरखौ नामा।
औव ओंख्रि।
ओंख्रिखौथ' आं बेदरखौनो गोथाव मोनो। बांसिन अनलादो दाउफोरखौबो मोजां मोनो आं।
सबायदि दाउफोर संनो रोंगो नामा नोङो।
आं संफेराखै सबायजों दाउजों। आं दस्राफोरखौ संदों आरो। ओरैनो हटेलफोराव मोननायफोरखौ।
औव मैगंआथ' जोंना बेफोरबायदिनो जों गाव जानो आन्थाखिनिखौथ' गावबाागाव न'आवनो गायनानै लानो हायो आरो मैगं थाइगंङा दाथ' दैज्लाांआव जोंना मैगंया लेस्रा भिन्दि मैथा बेफोरनो आरो ओ खुमब्रा जोगोनार लाव लावखौबो दा बायदियाव मोन ना मोना गोजां बोथोरावना दैज्लां बोथोर बोथोराव मोनोबा मिथिलायलाङा आङो मोनोना।
दानिजुगाव मोनजुबो।
औव दैलां मेसेन गासैबो सिमा गैया दानिया मे गं मोननायाव। नोंसोरा मैगं गायोना गाया।
जोंहा गायो दाबो खुमब्रा दं। बिदिनो फान्थाव दं भिन्दि दं। मैथाफोरा जानो आन्थाखौ गायो न'
औव औव
आरो गामि ओनसोलाव जानो आन्थाखौ गायखायो बयहाबो।
औव मोनसे मोननै मैगंया थाखायो दानो आरो ओरैनो हाग्रानि मैगंखौथ' जोङो मोनखायो नालाय गामियाव खानानैनो जारिफोरखौ नोरसिं बेफोरखौथ' आरोजों
औव नोंनाव जारिजों दाउजों संनायनि माबाफोर आइन दं नामा।
औव जारिजों दाउ संनायाथ' दाउ दाउफोरखौ एवनानै लाग्रोयो आरो बिदिनो एवनानै लानानै आरो पियास ओरि होखानानै एवनानै लाखा जोबनानि उनाव। बेदरा एसे फ्राम फ्राम जाबाथाय जों जारि। होना होयो आरो बिदिनो जारिखौ। दसे थानानै दै होनानै खोबना दोननानै मस्लाफोरखौ होबाय। होबाय आरो होमबानो गोदौ होबानो दसे गोदौ होबानो मोनबाय आरो। गोरान गारि संनाया गोरलैयानो। साम'फोरखौसो रोङा आङो साम'फोरखौ संफेराखैना।
औ औ।
थेवबो मिथियो आरो बोरै बोरै सङो बोरै मायो बेफोरखौ। खोनथाबानो रोङो नालाय संनायफोरखौ थ' जों संफेराबाबो गोराथ' नङा नालाय।
औ नोंथाङा ओ गामि ओन सोलाव हाग्रानि मा मा मैगं मोनो बेखौ मिथिगोन नामा?
औ गामि ओनसोलाव जोंना बुहुत औ।
दिंखिया दं। औ हाग्रायाव रजानाय
थास' बिबार थास'निफ्रायथ' जों थास'नि गासिखौबो जाजोबोआनो जोङो। थास' बिबार थास' आथिं थास'नि बेदर, थास'नि बिलाइ जाजोबोआनो आरो बै थास' ओ दुदालि ना मा होनो बेनिखौथ' जों देन्थाखौ जायो आरो। थास'खौ जाजोबोयानो ओं आरो खिफि बेन्दों बेफोरखौ जायो आरो जारि
औ।
उन्दै गोबां दङ। जाबाथ' गासैबो औ सिफुं, हिलांसि मान्जिया बेफोरबो जायो आरो जों।
औ औ
जोंनि गामियाव मैगंआ नागिरबानो मोनो। गामि ओनसोलफोराव। टाउनफोरनि बायदि गासिखौबो बायनानै जानो गोनांथि गैया।
औ।
उम बायनानैबो जानो बेसे जानो आरो दानिया आरो मैगं फोराव फाननायफोराव मुलि होयोना बांसिनानो।
उम बेनिखायनो न'आव एसे एनै मावना जानाया मोजां आरो ना।
गायना लानानै जि जानो आथाखौ गायना लानो हायोबा मोजां जायो आरो।
औ।
उम नोंथाङा आलु बेदरफोरखौ संनो रोंगोन ना?
उम आंनाथ'! आं रोंबाङा बारा बेफोरखौ माने।
अ आलु बेदर संनायाबो इदिनो इदियानोसै गासिबनाबो एखेयानोखा नालाय बेदरखौथ' एव फ्रामग्रोखानांगौ जोङो एवफ्रामनानैसो जों आलुखौ होयो आलु होखांनानै बिदिनो रं संख्रिखौथ' जों बेदर एवनायावनो होनानै लाखायो, आलुजोंबो उनाव आलुखौ दसे एवफानानै दै होबानो नों फाजा एवनोबा दैखौ रान होजोब होबानो जायो आरो ओंख्रिबाथाय रोसि दोनबाय गोदौ होबाय। होमबानो जाबाय आरो फाजा एवनोबथाय नों दैखौ एसेल' होनांबाय। आरो ओंख्रि संनोबाथाय दैखौ बुरजा नांबाय आरो।
उम
दे होमबा नोंथां टाइमआ जाबाय जोंना।
औ टाइमा जाथ'बाय नोंथां, दे गोजोनथों।
औ दे गोजों